खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङा ओ आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदोंमोन दा नोंथांनाव सावरायनो सम दङ ना?
खोनादों हेलौ
जोंनि ओ दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ।
औ
फोरमायनोसै होनबा नोंथां। ।
औ नोंथां ।
जोंनि दोरोङारि जानाय जों मा मा जायो बेखौ फोरमाय नोसै आं एसे नोंथां ।
औ नोंथां दे ।
जोंनि जानाय बुङोब्लाजोथ' जोङो गोबां मैगं थाइगं जायो नोंथां
औ नोंथां।
जोंना दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंना अमाजों नारजिजों नङा होमबा नोंथां? अमाजों नारजि नारजिखौ जों मारै मोनो होमबाद नोंथां जोंहा फाथो फाथो खुयोना नोंथां फाथो खुयो फाथो बे फाथोनि बिलाइखौ खानानै सान्दुङाव एसे फोराननानै प्लास्टिकआव सोनानै दोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ ।
फाथो फाथोनि बिलाइखौ नोंथां
औ नोथां ।
खौ जोङो फोरा सान्दुङाव एसे फोरानो फोराननानै जेब्ला बिराया बिलाइआ गोरान जायो यो अब्ला बेखौ प्लास्टिकआव खाथेनानै दोननाय जायो नोंथां ।
औ नोंथां ।
उनहालागै मोजाङै जोथोनै थानायनि पलिथिन एबा प्लास्टिकफोराव खाथेनानै दोननाय जायो बि नि उनाव जोंहा बेखौ बेखौ ओंख्रि जाना समाव हाननानै दैजों आराम सुग्रोना लानाय जायो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओ खोनादों नोंथां औ ।
औ जाउन बिनि उनाव जोंहा अमाजों जायोब्ला अमा अमाखौ अमाखौ एसे दै गुदुङाव रुख'नानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
बिनि उनाव बिनि उनाव जोंहा अमाखौ स' था साराय गुदुङाव थाव गोथां एबा सामब्राम बायदि रोखोमनि मस्ला होननानै एसे एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो नों
औ नोंथां ओ
बिनि उनाव होनाय जायो नोंथां बिनि उनाव जोंहा नारजिखौ नारजिखौ दै दैयाव दैयाव होनानै बेखौ बेयाव खारै खारै एसे होनानै बेखौ रुख' रुख'नाय जायो नोंथां । रुख'नानै जेब्ला बियो रुयो गुरै जायो अब्ला जोंना अमाखौ फिन खेब फि अमाखौ बिफिन खेबसेबाहाय होदेरफानाय जाफिनबावो हो-होफिननाय जा होदेरनाय जानोसै नोंथां ।
औ नोंथां।
बिखौ होखांनायनि उनाव जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मस्ला होनानै बेखौ खारै एसे होनानै फोमोननाय जायो नोंथां ।
औ नोंथा ।
लाव बेबायदियै अमाजों नार्जिजोंखौ संनाय जायो। नुनो मोनो आङो नोंथां । आरोबाव जोंहा दोरोङारि ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बर'नि नाफाम ना फामखौ जों माबोरै बानायो होनोब्ला नोंथां जोंहा दे दैयाव ना गोरलै गोरलै मोनोना नोंथां बेखौ बेखौ लानानै बे-बेखौ नाखौ हमनानै लानानै जोंहा ना गोरलै गोरलैखौ सान्दुंआव एसे फोरान बिनि उनाव जोंहा उवाल गाहेनाव बे ना गोरान एसे नाखौ एसे फोरानदबनानै उवाल गाहेनाव थास' गोसोम एबा थास' थास'खौ खनानै जोंहा देग्लिनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। उवाल गाहेनाजों। बिनि उनाव जोंहा औवा हासुं एबा बथल ग्लासनि बथलफ्राव जोंहा बेखौ सोनानै दोननाय जायो मोजां मथनै बेयो
रेडि जानो थाखाय नोंथां बिनि उनाव जोंहा बियो जेब्ला रेडि जायो संनो जानो अब्ला बेखौ जोंहा फाननानै साराय गुदुङाव थाव गोथांखौ थाव गोथां सामब्राम गुफुर बानलु होनानै एसे एवग्रोना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो नाफामखौ हरो ओमफ्राय नाफामखौ खांनायनि उनाव जोंहा बेखौ मोजां एरग्लिनाय जायो एरग्लिनानै जों बेयाव गोबां रोखोमनि मस ला होनाय जायो।
दुन्दिया गंगार दुन्दिया बायदि बायदि आरो बिनि उनाव नाफामा जोंना गोथाव मोदोम जानो थाखाय।
औ नोंथां।
रेडि जायो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननिजों नोंथांमोननि
बिथांमोननि ओनसोलजों अनलाजों दाउजोंखौ माबोरै संङो नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ ओ अनलाजों दाउजोंआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि आरो बेनो जोंनि ओ मोनसे बयजोंबो मिथि जानाय अनला दाउ होनोब्ला जोंहा बयबो ओ बेखौ जानो गोथाव मोनो। अनला संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइरं माइरंखौ लाग्रोनांगौ माइरं सोमनानै लागोरनांगौ खायफाया मायमा मायरंजों जायो खायफाया जोसा माइरंजों जायो आरो खायफाया ओ माइसालि माइरं बेफोर ओ रनजित माइरं बेफोरजों जानाय जायो। दा थिग बेबादिनो जोङो ओ अनला संनो थाखाय गिबियाव जोंहा सोमनानै लानाय माइरंखौ उवाल बा दिंकि बा ग्रेनदार जोंहा देग्लिनानै लानाय जायो गोदोनि दिनावथ' जोङो उवाल गायेनखौनो बांसिन ओ बाहायनाय नुनो मोनोमोन नोंथां नाथाय आथिखाल समाव बांद्राय नुबांलिया थेवब्लाबो जोङो गामि ओनसोलाव बै उवाल गायेनफोरखौ बाहायनाय दासिमबो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो अनखौ दैना लाग्रोनानै जोंहा ओ दाउजों संनो थाखाय दाउखौ गिबियावनो जोङो ओ खायफाया ब्यलारजों जायो खायफाया न'नि देसि दाउजोंनो जायो दा दिसि दाउजों जानो थाखाय जोंहा न'आवनो फिसिनाय जेरै दाउफोरखौहाय आ खायफाया दाउला जे दाउजो दिखरा दाउ बेफोरजों जायो दा बेफोरखौ जानो थाखाय जोंहा गिबियावनो सिथारनानै गोदानानै लाग्रोनांगौ नोंथां गोदाखांनायनि उनाव जोंहा गिबियावनो बेखौहाय थाव संख्रि बानलु जिरा मस्ला होनानै मोजां! एवनानै लाग्रोनांगौ गोदोनि दिनावथ' जोङो बांद्राय ओ मस्ला मस्लि बाहायनायखौ नुनो मोनामोन। नाथाय आथिखाल समाव जोङो बांसिन मस्ला मस्लि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। गोदोनि दिनाव जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ सामब्राम गुफुर। बेफोरखौनो जोङो जिरा मस्ला हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। बेबायदिनो जोङो दाउखौ मोजाङै एवना लाग्रानै बेवहाय जोङो दै थिग जखा फानि जोंहा दै होनानै लानाय जायो। दैखौ जोङो जेब्ला दैया ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौओ। अब्ला जोङो दे देनानै लानाय अनखौहाय ओ फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै हरनाय जायो खायफाया दै गुदुंजों लगायनानै खेबसेनो खौ हरो दा बिदि हरनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे जोंनि देनानै लानाय अना बै गोदौनाय दैयाव हरखांनायनि उनाव फिथर जाया। बिनि थाखाय जोङो फ्रि फ्रि हरनानै एरनानै होनो गोनां जायो। जुदि जोङो एराब्ला सिङाव खामथाबो नोंथां बिनि थाखायनो जोङो अनला ओंख्रि सङोब्ला मोजाङै जेसेबां एरो जेसेबांनो मोजां जायो गोदोनि दिनावथ' जोङो बननि अरजोंनो। सङोमोन आरो फोथायनाय दङ जोंहा बयबो बुङो बननि अरजों संनाय ओंख्रि। ओंख्रिया गोथावसिन जायो होननानै नाथाय आथिखालाव गेसफोरखौ जों। बाहायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रि। ओंख्रि संनायाव मोनसे गोनांथार मुवानो जाबाय। खारदै खारदै नङाब्ला। जोंनि ओ अनला ओंख्रिया आबुं जाया नाथाय आथि खालावहाय जायफोरनि जायगायाव बा जायफोरनि न'खराव खारदै गैया बेफोरो खारदैनि सोलायै सदा बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ जायफोरनि जायगायावहाय खारदैहया बिसोर सदा बाहायो सदाफोरखौ जों हाथाय बाजाराव बायनानै मोनो दा जों खारदैखौहाय जों गावनो गाव बानायनानै मोननो हायो जेरै जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनो हायो ओ बि जिगाबनिफ्राय जों बानायनो हायो सिबिं जिगाब सबाय जिगाब बेफोरनि फ्राय जों बानायनो हायो दा बैगाब जों सावनानै हफ्लाफोर खौआय मोजां जोङो बुथुमनानै बसथाफ्राव सोना दोननानै बै हाथ'फ्ला बिफांनिफ्राय जोङो दै सगारनानै खारदै बानायनाय जायो नोंथां बे खारदैया जाबाय गोबाब ओ नुनायाव एसे गोजा टाइपनि जोङो नुयो जेब्ला जोङो बै ओंख्रिफ्राव बा जोङो अनला ओंख्रि संनायाव जों खारदै होयो अब्ला खारदैया एसे गोजा महर लायो खारदै होयोब्लासो जोंना अनला ओंख्रिया आबुं जायो बेबदिनो जोङो ओ नांगौ जखानि जोङो अनला दाउजों संनाय ओंख्रियावहाय जोङो खारदैखौ होनाय जायो नाथाय बे खारदैखौहाय जोङो मोनसे जोंहा नेमखान्थि दङ।जायखौ जोङो हाथासुनि हाबा खुरनायावहाय जोङो अनला आमु संनाय नेमखान्थि दङ।बेयाव जों खारदैखौ बाहायनाय जाया। बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि संनायावहाय ओ नांगौ ज खारदैखौ हरनानै द'से गोदौ होबावनाय जायो।गोदौ होखांनायनि उनावहाय ज जहा अनलाजों ओ दाउजों संनाया माबायदि ओ जादों? बेनि थावनाया माबायदि? बेखौ जोङो ओ साखिनाय जायो। ओ संख्रिया नांदोंना नाङाखै? जों बेखौ साखिनांगौ साखिखांनायनि उनावहाय जोङो। संख्रि नांआखौबा‌ जों हरफिननो हाबाय।बेबायदिनो जोङो एरै-एरै एरनानै जों बेखौहाय ओ मोनजासे मोजां साखिनानै जों खांनाय जायो। आथिखालाव बे अनला दाउआ जि आइथेक मोननोबो हाबाय। बर' हारिनि गेजेराव बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेबादिनो जोङो ओ अनला आरो दाउ बे ओंख्रिखौहाय जोङो संनाय जायो। नोंथां ज जेब्ला मोनहां-मोनहां सम अब्ला जों दहाय आं होननाय बादि जेरै दुन्दिया, गंगार दुन्दिया बैफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय जोङो मोनहां-हां समावहाय ओ हरनाय जायो। यो दा ओ। दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा ओ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
नोंथाङा एसे थाबथादोंमोन, मा होनदोंमोन? नोंथाङा होनफिननो हागोन नामा?
ओ दोरोङारि जाग्रा आदारनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा? जेरै जोङो बर'फोरनि मोनसे गोखा-गोखै जानाय हुदा दङ।बिनि सायाव
औ। गोखा-गोखै जानाय होनोब्लाथ' जोंहा बे बेखौथ' बैसागु फोरबोआवसो जानाय जायो।नङा ह होनोमबा? नों थां।जोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि मै गं लानानै मोनसे ओंख्रि संनाय जायो।नङा होमबा? नों
औ नोंथां।
खौ जों गोखा-गोखै फोरबो होनो।
औ।
बेयाव जोंहा गोबां बायदि-बायदि रोखोम मैगं होनाय जायो। सथ्र था ना आथ'र'था होनाय जायोमोनलाय नोंथां? आंबो बेखौ मोजाङै मिथिया। एक्स' एक्स' एकथानोन नामा? नोंथां बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं होयो।नङा होमबा? नोंथां।
औ नोंथां।
जा-जा हाग्रानि माखासे मैगं मोनदेरो जोंहा मिथिंगायारि सम-सम सोरजिनाय। मैगं थाइगं मोन-मोना नङा होमबा? नोंथां।बेफोरखौ होनानै जोंहा बे ओंख्रिखौ संनाय जायो। नङा होमबा? नोंथां।आरो बुंनो थाङोबाथ' जोंहा दा ओंख्रि जायो। दा गोदो-गोदायथ' जोंहा बारा मोन मिथियामोन मैगं-थाइगंफोरखौ मा-मा माबे-माबे मैगंआ जायो।माब माबे-माबे मैगङा जा-जाया। दाथ' गोबां मैगं ओंखारबाय नङा होमबा? नोंथां जेरै पटल, थाइबें, आरि इस्कुवास।
औ।
इस्कुवास बायदि-बायदि रोखोमनि मैगं ओंखारबाय ना? नोंथां। बेफोरखौबो जोङो दा जानाय नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां ओ। ओ साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों।